हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां।
अ ओ उम
बुंदो नोंथां फन खालामनायनि जाहोनखौ
अ अ ओ लोगोसे फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। नोंनिसिम आंनिफ्राय ओ फन खालामनाया बेनो जे दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
मा होनदों
नोंथाङा मा खालामगासिनो दा बर्थमान
अ दा आङो बर्थ'मान ओरैनो दङ। जेबो मावथ'वाखै
दिनै बबावबा ओ थांनाय माबा दङ नामा लाहार फाहार
मा होनदों?
अबावबा थांनाय लाहार फाहार दङ नामा?
अ थांनायाथ' दङ दिनै एसे बेरायनो थांगोन।
अ
माने अखायासो मा खालामो नोंथांमोन थिंजायै अखा हादोंना?
औ हादों हादों अखा हादों अखा हादों ओ एसे एसे बुरजायैनो हादों अखाया।
औ
लोगोसे गाबाय दा एसे आगोलाव नाथाय
औ
फैबावगोन बायदि मोनदों आरो।
औ दा नोंथाङा बबेबा थांनो लागा दं दिनै
अ अ अ आंहाबो बिदिनो एसे इसे बिदिनो थांनांगौ दं खामानिनि। औ बाखि
बागै नोंथांमोन अखा हानायाव लामा सामायाथ' थिगैनो थायो।
अ अ थायो थायो एसे गोजौ लामाया लामानि माबा नङा खिन्थु बिथायासो एसे एसे न'नि बिथायासो एसे माबा आरो गाहाय गोथौ।
अब्ला थांलाय फैलाया मोजां अखा खाथोबाबो।
अ थांलाय फैलायनि राहा लामाया एसे मोजाङैनो मोजाङैनो दं बर्थ'मान। नाथाय नाथाय बिदिबाबो ओ बिदि आरो जे माबा नङा पाक्का नङा ओ अन्थाइ बाला होनाय लामा आरो
सेन सेनग्रेबेल
सेन ग्रेबेल
उम थिगानो दं नोंथां ओ औ बुं
बाखि नोंथाङा दासान्दि मा मावगासिनो ओरैनो? ओइ जि
आङो बर्थमानथ' आङो ओरैनो एसे एनै बिजनेस लाइनखौनो मावदों। ओ गुबुन आलादा खामानि मावथ'नाय जायाखै। आरो साख्रि बाख्रिफोरखौबो मोना दानिया जेसेबां खहसआव मोना न'
नंगौ नंगौ
आरो एसेबां सेस्थाबो खालामनाय जाथ'वाखै आरो साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव।
उ उ उ बाखि ओरैनो बिजनेस होनबाथाय नोंथाङा मा बिजनेस मावगासिनो?
औ आङो नोंथां औवानि औवानि
अ औवानि बिजनेस आरो न' औवानि फालांगि अ नोंथाङा ओरैनो औवाखौ
औ
औवाखौ नोंथाङा ओरैनो माने ओ मा सिस्टेमै माने बायो?
आङो पुत सिस्टेमाव बायनाय जायो आरो पुत सिस्टेमाव दा जोङो दाल सिस्टेम बा कुइन्टेल सिस्टेमाव हरनाय जायो आरो
आतसा आतसा आतसा आतसा औ माने बिदियाव दानिया औवाखौबो सुनानैसो फानो आरो न'
औ सुनानै
उ उ बाखि ओ बिदियाव दाथ' नोंथाङा बे फालांगियावथ' बारा माबा
बारा गाज्रि नङा खोमा
ओ मावनो हायोबा गाज्रि नङा मावनो हायोबा गाज्रि नङा।
नंगौ नंगौ आरो लोगोसे नोंथाङाथ' रेगुलारलि सानफ्रोमबो मोनगासिनो बिदि औवाफोरखौ
ओ बर्थमान दैज्लांनि थाखाय अखा हानायनि थाखाय जिनिसखौ बा औवाखौ मो- नोब्लाबो दाननायखौ जों हायाखै आरो
मानो होनबा एसे खस्थ' जायो नालाय औवा दाननायाव आरो बाखि औवाखौथ' मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा मिथिखायो मोनथियाबा आं एसे बुंना होनो नागिरदों आरो
अ अ दे बुंलाय नोंथां
औ जों दा औवाखो बेवहाय दाननानै ओ जेनेबा बुरखा औवा बे बुरखा औवाखो ओ जोङो गोदो गोजान गोजान कम्पानियाव हरनाय जायो आरो बेखौ जोङो पेपार बानायनाय जायो औवाखौ गासैबो औवायानो जायो फेफार खिन्थु खोथाया जादों बुरखा औवानि अनगा गुबुन औवाखौ हरोबा एसे लस जायो आरो बुरखा औवाया साबसिन जायो आरो बे जेहे थु फिसा फिसा बिजलि औवा थाइ औव होनानो बर' बे थाइ औवाखौ किसुमान हारियाना पान्जाब इउ पि बेफोरबायदियाव खेथिनि थाखाय लांनाय जायो आरो आबादनि थाखाय
अ अ आतसा आतसा
गुबुन मोनसे जाथि औवा बेखौबो आबादनि थाखाय बा न' बां लुनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो नाथाय बा दाथ' जोंनि गामियाव बा जोंनि ओनसोलाव औवानि इम्पर्टेन्खौ जों एसेबां गोबां नुनो मोननाय जाया आरो नङा होमबा
आरो औवाया एसे खमायलांबायबो था दों नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जिहेतु गाय फाननायाथ' फानगासिनो खिन्थु गायनाया एसे एसे खम नुगासिनो आरो गायनायखौ माने आं
औ गायनायाथ' गैया फाननाया फाननानै नायखो जों नुनो मोनो नाथाय दानिबा सुब उथायनानै डाइरेक्ट उथायखाना दोननायखौ नुनो मोनो आरो गायफिननायखौ जों नुनो मोना औवाखो आरो बिनि गुबै जाहोना जाबाय मानसिया खोमसियाव थानो माने बायो आरो दानिया एसे स्रां स्राङाव थानो लुगैयो
अ लोगोसे थामफै थामफैफोर एम्फौफोर बिदि फैयोना खोमसि बायदि जायगायाव बेनिखायनो
एसेबां गोबां लाखिया आरो जि जिनि नांगो बेखिनिखौल' लाखियो आरो बाखि जायगायाव नांगो गुबुन बिफां लाइफां गायगोन बेबायदि नङा आरो बिफां लाइफां गायगोन आरो औवानि आबादखौ जोंनि ओनसोलाव ओरै मावनायखौ नुला आरो मानो होनबा औवानि इम्परटेन्आबो बुहुद खमायनानै फैदों जोंनि ओनसोलाव
खारन जोङो न न न बांखौथ' जोङो बे फाखाखौनो लुनाय जायो दानिया आरो बिनि उनाव जोङो बेरा सेराथ' बानायनाय जालाना दानिया
आरो दा सान अह दे बुंलाय नोंथां
बेफोरनि थाखाय एसे खमायदों आरो माने
आरो दासानदै माने इदिनोसै आरो खामानियाबो अखा बोथोरबो ना नङा होमबा खामानि हमना ला खामानि औवा सुबाखौ मोनबाबो हमना ला खायसे मानसिया दुब्लिनि खामानि मावगासिनो बिनिखायनो माने इफोराव टाइम होनो हाया बिदि जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ बिदियानो जादोंमोन दा जोबथ'बाय दा लेबारफोरा दङ एभेलेबेल खिन्थु अखाया हाबाबो दाननो हाया नालाय अखाया हायोबा
आरो औवा दाना बोनाया ख नङा आरो एसे थान गोलैयो।
ओम आरो फिस्लाबो जाना थायोना जायगाफोरा
औ।
गनायखायनो एसे प्रब्लेम नसाल' एसे प्रब्लेम जायो् लोगोसे नोंथाङा ओइ मा होनखो माने किल' हबा कुइन्टेल हिसाब आरो नङा हबा अजन खालामामनानै फाननाय जायो आरो।
औ
औ हमना ला अजनाव ओ नोंथाङा बेसेसो मोनो हनाला कुन्टेलसोखौनो हमबाय।
कुइन्टेलसेयाव जोङो जेनेबा एक कुइन्टेलाव जोङो मोनगोन। पसिस आरायस' बा नैजौ बाजि नैजौ द'जि बेबायदि मोनो आरो बिदिनो जोङो दानग्रानोनो होखानांगौ हानद्रेदखौ होखानांगौ आरो सेजौखौ होखानांगौ दानग्रोनो
अ अ अ अ दा हमना ला ओम थनैयाव नोंथांनि मथे कुन्टेलसो जायोना।
धनियाव बे खमायाव जायो आरो बे समायाव जायो माने बे समाव एसे दै सै हाबना थायोना।
अ अ अ।
बे दै सै हाबनायनि थाखाय थरनै। जों आजादि जायो आरो एक कुन्टेला
माने फुरखाफोरखौ हमोबा आरो न?
आ बुरखाखौ हमोबा बाखि नोङो कुन्टेलसेयाव जाथिवाफोरा थरथाम थरबैखौ नांखागोन आरो।
अ अ अ अ। औ बाखथ' फिसा फिला फिसा फिसा बेसां फिसाबो नुद्राया दसुन
औ थेवबाबो लद जायो दा सिस्टेमाव औबवाया।
मै औवा फिसाया आरो ओइ फिसा जाथिसो बियो आरो मा सिस्टेमै थाङो।
अ बियो दाल सिस्टेमाव थाङो नोंथां।
अ।
जेनेबा पसिस फुट पसिस फुटनि बा त्रिस फुटनि बेबायदि हमनानै थाङो आरो हमना ला नों त्रिसपुटिनि मोनसे हरबाय त्रिसपुटियाव नोङो त्रिस थ्रिस थाखा मोनगोन बेबायदि आरो त्रिस फुटियाव नों त्रिस थाखा मोनगोन बिदिनो भुट हिसाबै फैबाय थायो आरो फैसाया। पसिस फुटियाव नों फसिस थाखा मोनगोन। बिनिनो नों दानग्रानो थाइथाम होनांगोन बायनायाव थाइथाम होनांगोन। बायनायाव थाइबा होनांगोन हयथ'बा नों ब्रिसपुथि बा बुलाबा नों बायनायाव दस थाखा गोलैनाय खालामनांगोन।
ओम।
बेबायदि सिस्टेमाव जायो। जुदि औवाखौ दाननो हायोबालाय लाब दोङो माने जिरायना थानो नाङा आरो सानफ्रोमबो दाननांगो दानग्राया दल मोननै मोननै बा मोनथाम जानांगौ आरो। होमबानिया नोंनि औवाया। फोरोंबो थाङोबा नोङो हाजिराखौ थिखांनो हायो आरो आरामसे ओरैनोथ' नोङो गंसे खन गंसे कन्टेनार गंसेयाव मथा मथि पन्सास हाजार पनस'लिस हाजारनि माल थाङो आरो
उम उम उम
जोंनि हिसाबाव जोंनि हिसाबाव नाथायबा बिसोरो गावसोरनि हिसाबाव बुहुद बे बुहुद जायो आरो से लाखनि बारा बारलाङो इसिनिया मानो होनबा ओजों थाङै थाङै औवा थसेनि दामा तिनस' साराय तिनस' बेबायदि गोलैहैयो आरो सहैनायावलास सहैनायावलासे
आदसा बिदिसो नोंथांनि नोंथांनिफ्राय मिथिना जोबोर मोजां मोजां मोनबाय आं बेफोरनि बागै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांनिफ्राय आरो मिथिनो मोनगोन आरो फन कलखौथ' खालामनाय जाखागोनानो दा नोंथां सम समबो जाबाय दोनथ'नो'सै नामा
औ दोनथ'गोन दे नोंथां साबायखर थाबाय
अ दे देे
औ